हेल' औ नोंथां
औ नोंथां गोजोन फुंबिलिनि औ खोनादों गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हालायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां ओरैनो नोंथाङा जेनेबा मा खारननि थाखाय आंनाव कल हरनाय जादोंमोन
अ नोंथां आं नोंजों मोनसे गोनां बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन
अ नंगौ नामा मानि सायाव सावरायनो सानदों जेनेबा नोंथां
औ नोंथां बे बाथ्राया जाहैबाय सुबुं समाजआव सोलोंथाइ लानानै गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि सोलायबोखो नोंथाङा एसे बेनि बागै फोरमायनो हागोन हागोन नामा
औ औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां जेनेबा जोंनि समाजआव गोदोनिफ्राय दासिम लानानै सोलोंथाइया सोलोंथाइजों माबायदि डेभलप जाबोखो ना नोंथां
औ औ औ नोंथां नंगौ एसे फोरमायदो नोंथां
औ जागोन जागोन नोंथाङ नोंथाङा खोनासंनानै लादो बिदिबालाय सोलोंथाइ औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो मा होननांगोन बे सोलोंथाइया जोंनो माखासे गियान आरजिनायजों लोगोसे जोंनि माखासे मोननांगौ जाखिनि जोंनि थांना थानाय थानायनि मोनथाय जोंनि सोमावसारनायनि मोनथाय बेजों लोगोसे दंबावो जोङो गावनो गाव जोंनि सुबुं समाजाव गावखौ सासे राफोद सुबुं होननानै मिथिहोनो थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानो नांगोन जाय जों बे सोलोंथाइखौ माबा मोनसे मोननो थाखाय एबा जोङो साख्रि लानो थाखायल' लानाय जाया जों बेयाव जोंनि माखासे जोंनि थांना थानायनि राहायाव थांना थानायनि जिउ राहा लामायाव माने मोजाङै जोंनो मदद होलाङो आरो ना जेरै आं बुंनो सानदों मोनसे जोङो भकेसनेल इडुकेसन होननानै बुंदों बे भकेसनेल इडुकेसनाव जोङो माखासे जोङो बै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माखासे आ आखाइनि हाबा एबा गोदान मुगायाव माबायदियै जोङो आबाद मावोबा माबायदि मुलाम्फा मोनो बैफोरबायदिया जोंनो मा होनो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोनो आरोना
औ नंगौ
आरो आं बुंनो सानदों गोदोनि दिनाव माबायदिमोन होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया बारा गैयामोन जोंनि जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ सोलोंथाइनि फारसे एवारनेस गैयिनि थाखाय जोङो गोदोहाय मा जायोमोन जोंनि गेजेराव मुगैलायनाय जायोमोन सुबुंजों सुबुं मुगैलायनाय धोरोमनि सायाव मुगैलायनाय आरो आथोननि सायाव मा खालामनाय मुगैनाय बैफोरबायदिया जोंनि गेजेराव जानो हमोमोन आरो आं बुंनो सानबावगोन गोदो माखासे जोंनि गेजेराव फोथायलायनाय दंमोन जाय फोथायलायनाया जों जोंनि जेराव दा जोबनो थांबाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जेरैहाय खोमसि फोथायनाय फिसाय थैब्ला बिसिखौ सावथारनाय आरो माखासे दौ बैफोरबायदि बेफोरबायदि आखल एबा आदबफ्रा गोदोनि समाव सोलिबोनो हमोमोन जायनि थाखाय माखासे ओम थैनो गोसो गैयै एबा ओ माखासे गोरिब गुन्द्रा न'खर बैफोरो दुखु जारला सहायनो गोनां जायोमोन जायनि जाउनाव
औ नंगौ
मा जानो गोनां जादों माखासे जोंनि समाजाव गेना गोरोन्थि एबा मुगैलायनाया जादोंमोन आरो ओरैनो बुंनो बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां दा बे बिदिनो लासै लासै जोंनि गेजेराव सालायबोनो हमगासिनो दङ लासै लासै जोंनि गेजेराव खोमसि फोथायनायबो नुनो मोनला एबा जोंनि गेजेराव जे आथोननि सायाव फारागथि गैलिया आरो मुगैलायनाय गैलिया एबा बुंनो हाबावो जेनेबा जोङो जोंनि जिउखौ माबायदियै दानांगौ बेफोरनि सायाव जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो लासै लासै मा खालामबोनो हमदों जोङो मिथिबोनो हमदों बुजिबोनो हमदों मा मानि सायाव मा सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो मोजां जागोन जोंनि जिउआव एबा बिदिनो दङ माखासे आं दहाय बुंखांबाय भकेसनेल इडुकेसन आरो सोरबा साख्रिजों मोजां जिउ खुंनो हाबाय आरो आबादनि फोथाराव जोङो माखासे आबाद मावनानैबो जोङो थांनानै थानो हायो जेरै जोङो दानि गोदान मुगा गोदान मुगाजों गोरोबफानानै आबाद मावनाय एसेल' खम बिबाङावनो जोङो मुवा बुस्थुखौ बुरजा दिहुननानै दाम गोसा गोसा एबा थो थोनायखिनि दाम जे मोननांगौ दाम बेफोरनि सायाव जोङो मा खालामनो हायो लानो हायो आरोना नोंथां आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि गेजेराव सासे सासटेनेबोल होननाय बुस्थु जोंनियाव थाबाय जाय जोङो जाय जोङो दा बाहायनानै जोङो इयुन जोलैनि थाखाय जोङो दोनथुमनाय बैफोरबायदि जोङो एवारनेस फैबाय जोङो दा बाहायोब्ला माखासे जोबग्रा बुसथु बुस्थु दङ जाय जोंनि गेजेराव लासै लासैनो जोबबोनो हमदों बैफोरखौ जोङो दोनथुमनो हायो आरो दिनै दिनै जा मोनो गाबोन मा होनो गाबोननि थाखाय दोन्थुमनाय एबा दिनै एसे जानानै गाबोननि थाखाय दोन नाय बैफोरबायदि एवारनेसा जोंनि गेजेराव था फैनो हमबाय आरो बेजोंनो बेजों सोलोंथाइ सोलाय सोलोंथाइ लानायनि मा होनो लायैनि सिगां जोंनि गेजेराव मा जायोमोन गोदो गोदायनि सुबुं
औ
दिनैनो मोनबाय दिनैनो जाजोबनांगौ दिनैनो खामायबाय दिनैनो माखा खालामनांगौ बाहायजोबनो बाहाय गारजोबनांगौ बैफोरबायदिया गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन आरो ना। बैनि जाहोनानो जाहैबाय सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय। आरो माखासे जोङो बबावबा बेरायनो थाङोब्ला एबा जोङो गुबुन मोनसे हादर हादराव थाङोब्ला जोङो सोलोंथाइ गैयाबानो थांनो हाया। एबा जोङो भाषा जायखौ जोङो राव होनो बेखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो जों सोलोंनानै लानो हायो आरो आरो जों अबेबा मोन मोनसे अफिसफ्राव थांनोबा जोङो मोनसे गोजौआव लिरनाय थायोना बर्डआव बेखौ जोङो फरायनो थाखाय एबा बियो मा मा अफिस एबा बियो मानि थाखाय बेयाव बे न'आ लुआ लुजादों मा नेरसोन दं बेयाव बिनि जारिमिननि माखासे सोमोन्दै लिरलांनाय बैफोरखौ जोङो मानि गेजेरजों सोलोंनो एबा मोनथिनो हायो होनोबा जोङो जोंनि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों बेयाव सोलोंनाय मोननायनि गेजेरजों एबा जोङो रोंनायनि गेजेरजों जों बेयाव फरायनायजों जोङो बै बेफोरनि बागै जोङो मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां आरो बिदिनो गोबां दंबावो। नोंथां जेनेबा जोंनि गेजेरावनो ओ‌ उम गोनोखोआरि मुगाजों दिरुनजानाय माखासे ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय जोङो ओ साइकेल सालायनायनिफ्राय लानानै ओं खाम संनायसिम दो दोख्लासिम बैफोरबायदियाव जों मेरला मोनो आरोना आरो आं बारा बुंनो सानला नोंथां नोंथाङा आंनो जेनेबा संनायनि बागै मोनथिनो हागोन नामा आङो जेनेबा अनला ओंख्रिखौ मारै सङो आं जेनेबाथ' बुंखांबाय सोलोंथाइनि बागै दानि आंनाव सं संनायनि बारा गैया नालाय बेनि थाखायनो आं नोंथांनियाव अनला ओंख्रिनि बारै सोमोन सोमोन्दै सोंनो हरदों आरो
औ औ दे बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां अनलाजों दाउजों मारै सङो बिदिब्ला अनलाजों दावजोंखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौहाय सुनानै दैयावहाय सोमनानै लाग्रोनांगौ। दैयावहाय एसे जिबा मिनिटसोनि थाखाय सोम सोमनानै दोननांगौ जाहाथे जोंनि बे माइरङाहाय गुरै जायो जेब्ला माइरंआ एसे एसे गुरै जागोन अब्ला जोङो बेखौहाय उवालावहाय दे गोन उवालाजोंहाय देनानै लागोन जाहाथे जोंनि ओंख्रि संनायावहाय मोजां जायो अनलाया अनला संनो थाखाय जोङो माइरंखौ देखांनानै लाखांनायनि उनावहाय दाउ बेदर खौहाय
लाबोनानै सुनानै लानानै मोजां सुनानै लानानै दोननानै सामब्राम बानलु फोरखौहाय हानानै लाग्रोनांगौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों नोंथां नोंथाङा बुंलांबाय था आं खोनागासिनो दंखायो
बेनि उनावहाय जोङो साराय सारायखौहाय अराव जाननानै सारायखौहाय गुदुं खालायनांगौ गुदुं जेब्ला साराया गुदुं जायो अब्ला जोङो बेवहाय थाव हरगोन थाव हरनानै जोङो दसे थागोन जाहाथे जोंनि बे थावाहाय गुदुं जायो दुङा आरो जोंनि बे दाउ बेदराहाय खामथाबा बेनि उनाव जोङो साराया जेब्ला दुंगोन थाव होनानै दसे दोनखांनायनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौहाय होसनहरगोन दाउ बेदरखौ होसन हरनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय खोस्लिजों दसे दसे एर थागोन जाहाथे जोंनि बे दाउ बेदरा खामथाबा बेनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौ एरनानै बोखारखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय संख्रि एसे होनानै लागोन जोंनि नांनाय खिनिखौ नांगौसेबांखौ संख्रि होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आरो खोबलाय खोबनानै एरखा एरनानै दसे दोनबाय थागोन बिनि उनाव जोङो दै रानसान्दि जोंनि बे दाउ बेदरखौहाय अरावनो दोनबाय थागोन बेनि उनाव जोङो दाउ बेदरावहाय जोंनि बे खारैखौहाय होहरगोन जाहाथे जोंनि बे दाउ बेदरावनो नांफाखायो बेनि उनाव जेब्ला दाउ बेदराहाय मोजाङै जायो बिनि उनावहाय जोङो अनलाखौहाय जोंनि बे देनानै लानाय अनलाखौहाय दै एसे होनानै दैजों गलायनानै जोङो बेखौहाय जोंनि बे दाउ बेदरहाय होनानै हरगोन दाउ बेदराव होनानै हरनोसै बेनि उनावहाय जोङो एसे दै होबावनोसै आरो नांगौ जखासेबां नांगौ जखासे बिसेबां दै होनानै जोङो बेखौहाय दसे दसे खोबनानै लानोसै बारा गोबावबो खोबनानै लानाङा बारा गोबाव खोबोब्ला जोंनि बे ओंख्रिया गोदौफ्रुयो जायनि थाखायनो जोङो अनला ओंख्रिखौ बारा खोबनो नाङा बिनि उनाव जोङो खोबनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय दसे बुखारफिनगोन जोङो बेखौ एरबाय थानांगौ जाहाथे जोंनि बे अनला दाउआहाय गोदोआ बेयाव जोङो एसे गोदौ फुनाय समाव जोङो हालदै हरगोन मस्ला हरगोन सामब्राम गुफुर हरगोन जिरा हरगोन जों बेफोरखौ गाैखौबो होनानै ला दसे दसे खोबलाय बोखारलाय खालामबाय थानांगौ बिनि उनाव जोङो बेखौहाय जबहोनो थाखाय घन' जाहोनो थाखाय जोङो बेखौहाय दसे दोनबाय थागोन बेनि उनावहाय दोननायनि उनाव जोङो बे गोदौफुबाय थानाय समावनो जोङोहाय गंगार दुन्दि दियाखौहाय जोङो रेडि खालायनानै लानांगौ थाग थियारि खालामनानै लानांगौ गंगार दुन्दियाखौ जोङो जोंनि बारिनिफ्राय खानानै लाबोनानै बेखौ सुनानै साफा सुनानै लानानै जोङो बेखौ फिसा फिसा फिसा हाफ्लेनानै लानांगौ । जोङो बेखौ जेब्ला फिसा फिसा हाफ्लेगोन हाफ्लेखांनानै लागोन अब्ला जोङो जोंनि बे गोदौफुनाय अनलाजों दाउजों ओंख्रियावहाय सारलानानै हरनांगौ । सारनानै हरनानै जोङो बेखौहाय दसे खोबबावगोन । दसे दसेल' खोबनांगौ आरो दसे दसे खोबाब्ला जोंनि बे अनला ओंख्रियाहाय गोदोफ्रुयो गोदोफ्रुबाथाय जोंनि ओंख्रियाहाय थावा गोथाव गोथाव जाया ।